मा खालामदों? औ।
उमअ औ खोनाबाय।
नामा
ओंखाम जायाखै जाखांनानै गय जानानै जिरायदो आं।
ए गय जानानै जिरायदों नै। आंबो दासो जाखांदों।
मा मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबालै मैथाजों ना ओमफ्राय बे नानिनो खि बिबुखौ एवनानै बाथोन जादों।
बा गोथावथार माथ'।
गोथाव गोथावालाय ओमफाय नोङो?
जोंनाबो आंनाबो माबासो अमा बेदद जों आलु ओमफायो बुट। लागायलाथाय। ज'
उम। बुट जालायथारो नामा? दाना बोलो जानायनि।
जायो। ओंखामाव माबायाव बेदराव। बादोंमोन
ओ गोथाव जाथारोना इदिबा?
गोथाव जायोब्रा ओं। लागाय लाथाय संनांगौ बा गोथाव मोनजायो।
औ औ। जानांगौलै एसे गोथाव गोथाव म ना।
औ मेगन मोदै जायोना आहा। एसे बोलो स्ट माबा गोरा जानायनि। बोलो फैनायनि।
उम। आंबा बिदि होननानै दहायो बामि मोनदोंमोन हजोंआव माबाथिं साहाथिं थांदोंमोन आङो।
औ।
ओमफ्राय बामि लाबोनो नागिरबाय समानो थोस्लाबासै जि माबा बे मा होनो अखाबो हानायजों जाब जोंनो। दा मोजां मोजां ओ। जा मोजां मोजां गामियारिनि ना मोनो। मोनासै थांबाथाय लाबोखायो आं ओ थांबाथाय लाबोखायो।
थांनांग्रम मालाबा उम बे सानथिफुर माबायाव गलायाव थांनांगौ मालाबा।
ओ ओ।
बेयाव ओंखारोना मेरला ओंखारो ना।
दा आङो आमथेखासिम थांदों आमथेखायाव मोजां मोजां सिन मोनो बे
उम।
थांनानैनो मोनबोयो आरो मालाबा।
औ।
आब जि मोजां मोजां ओंखारोलै।
ओंखारो मा मा होनोमोनलाय मैगंफ्राबो मोजां मोजां ओंखारथारोना बिथिं। मैगं गोथां गोथां।
उम जोगोनार बिजौ लाव बिजौ बेफोरथ'हायो ओमफ्राय माबा मैफ्राइ बिजौ खांखिलर फ्राबो एकदम नौ न'आव बा गायनायना? गोबोर हासार हो गोथाव जायो जानो।
गोथाव जायो ओं बे मो मैखो
ओ मैफ्राइफ्रा?
मैखाइफ्रा ओं।
आरो नै थारुन ओंखारसिगोन बारा गोबाव गैला। थारुन।
थारु ना।
ओ जि गोथाव जायो बिसोरनिथिंनिया हाबा माथाया जायोना गायनाय। बिदियाव गायनाया मोजां जायो औ मोनो बे हादाननि हायाव गायनाया मोजां मोजां जायो। दाम मोनथारोना? जोंनि ओरैजाय नोगोरावबो। फानफैयो ना।
औ।
बेखौनो लानानै बिजनेस गेलेयो मालाय बेजोंनो जायो।
आं मा होनोमोनलाय बर' हिनजावफोर मेरला लाबोयोथ' ओरै साहानि साहानिया ओरैजाय लाबोयो।
औ औ।
औ खाजलगाव गलायावबो लाबोयोना।
उम उम।
उ
जानांगौ बिदिखौ बायायनानै। उम आंहा नोंनि माबाखौ साइकेलखौ नुनानै ए दिनै थाङाखै नामा बेलाय सो सानदों नोंखौ।
लाबोदों आङो। गारि लाबोदों।
ओ उनाव सोंनानैसो औ । मोनथिबाय आङो।
फंबायनिखौ लाबोदों दिनैजों गाबोनजोंखौ मोनगोन।
ए।
बेना खामानि गैया ओंहु दिनै दिनैबो गैया गाबोनबो गैया बेना
ए
दंमोन दिनै ओमफ्राय बिनि बिनि खामानिखौ गुबुना मावदों आरो
ए बिदि मावनो मोनलायो आरोना
बिदि मावो बिसोर गावसोर मावो बिदि
अ सोलाय-सोलाय मावनो हालायो।
सोलाय-सोलाय मावो।
ओ बिसिना हारसिं नङाना
उमहु बिसिना आंना हारसिं आंना माबा खालामजाया
मा जाखो? बन्द' बानाय जाया आंना
जानबुंआनो थरल' गोग्लैदों आंना
हो हायाव
ओ बे बादामालि खाबायना जोंना जोंनि मावख'नि नै बियो
औ
गार- जों फैनाया
खाजोब
जाहारिजों एसे गिदिंनायानो स्लिप थांनानै
बादामालि खाबाय गुरै एकदम रिमोनजोबथारो
ओम गावनाय खामानि मावनायखौ जों खोमा जों मावख'
सोर?
दहाय बुंदोंमोन माबाया गाहाय नेहाथारिया बुंदोंमोन दहय हा दहाय गाहाय नेहाथारिया बुंदोंमोन गाबोनहाय हाग्रा एवनोसै होननानै बै गय बागानखौ थालिर बागानखौ
ए ओ दहायबो रायलायदोंमोन रायलायनाया एवनांगौ एवनाया माबा मावनो लिं लिंबाय माबा जिबा रोजा बिला बायोनो
जिबा रोजा बबेयाव मावनो लेंदोंमोन?
हाग्रा एवनो लिंदोंमोन बै गामिनिखौ जेंजों आग बे माबाया थावनि दाजेमजों हानो होननानै लिंदोंमोन ओमफ्राय जिबा रोजा बिबाय हाब
बाहायनि
ओम जिबा रोजा बे नांगौ ज' जोंनो माबानांगौ बेदर फिसा बायनानै जानोसै होननानै एवनोसै होननानै हाबबाय आरो
रायजोयै ज' मावनो हायोना?
हायो मावबालाय
एखेथ'
बेखौनो जे बिलाबायो।
दहायबो बोरायासो बुंदोंमोन जोंना
बोरायनायाबो जाद्रायालै एखमबा बारा जायो एखमबा खम जायो। अखमब गरम गरम जायो अखम्बा गैया हास्लाबा मानसियानो
ओ दा गाबोन मावो मावगोन खोमा
मावगोन मावनायाथ' बुंदोंमोन दहायो।
जानाय नङा ओमफाय
अखाया बिनो अबेबा साइदजों हायो दसेनो ओरैस साइदजों हाया बिदिब्रा दहायबो ओरैजाय हा साइदजों गैया ससे बै माबायाव दालां गोलावआव दसेनो दङ बिद जानायानो ओमफाय जों हरै जोंनि मावख'आव थाहैबायना जोंनि मावख'आव जिउ अखाब्रा ओमफाय ओरैहाय फैबाय जोंनि जोंनि जायगाथिंजाय गैया।
बिदिनो अब्बा अब्बा जायगायाव दखरसे दखरसेल' हादों ओरैजा फैनाय हाथिथासो ला गाव गैया लोगोआव अथाय
उम आं सानबाय जारला जारसिगोन नंलायबाय आं ओमफाय ओरै फैबाय हाद्रि खुलाय लायो लामायानो।
उम
बिजों बोरै जानांगौ बोथोरालाय होनदो
उम माय गायनाय बोथोर दा अखा नांसिगौ नांनाया
उम।
मानसिफ्रा खो-खोथियाबो जावायबायना
उम।
अखा गायनाय बोथोराव मोनाबा जेंना जालायगोन ना आरो।
उम उम।
थु सान्दुंआव
उम।
सान्दुं गोसा दुंनायाव
उम मावख'खौनो माबाखौ नायब्लांखौ मारि लांजोबाखै
उम बे मावख'आ
उम। मारि फैदां बेखौनो। रावबो गैया!
उम।
नोंनाव नोंनाबो नोंनाबो बिदाया अबाव थायोथाय फैयानो मैयाबो गैया दाख्लैबो गैया ।
बेबो खामानियावनो खोमालै बेयाव सिङाव हाबनानै थायो खोमा
खामानि गैया माबायावनो जामबुंआनो माबा जामबुं नायबाय थायो ना आङो।
उम।
दाख्लैबो जोनोम सान बैयाव बिदनि जोनोम सान बिदानि बिब'नि फिसाजोनि जोनोम सान जाहैदों बैयाव
उम ओमफ्राय अबबासो दंहैयो नोंदां
मैयाबो गैया मानसिया बबाव थांदोंथाय ओमफ्राय फैया दाबो गैयााथ' सानाव दंमोननो दसे।
मा। ए दहाय दहाय नुखादों आङो सानाव नुखादों दहाय।
बेसोंसो समाव नुआ।
उम माबासो जाबायमोन
बेलासियाव नामा।
बेलासियाव नङा माबासोयावनो सानसुसोआवनो से थामजि रिंगासो जाबायमोन।
से थामजि रिंगा। माने मोनानि बे नों नै बाजिनि खामानिबाथ' बियो मोनानि जि बाजियाव गयोना। गैया म मोनानि मोनानि खामानिबाबोथ' बेयो माबा जानांगौना मानसिया एसे अबेबा अबेबासो होलांलाबायो खोमा।
जानोबो हागौदां।
दाना हजोंबो थायोना बिखुनजोनावबो थाहैयो माब्लाबा माब्लाबा।
दा थायो ना मायो।
रावबो गैया?
गैया हारसिंसो।
ए
थांजोब्बाय दहायनो बिगु बिगुमाया दहायनो
ए बिगुमाया थांबाय
उम
उम
बिगुमा थांबाय। माखासे खामानि मावग्राफ्राबो हाजिरा मावग्राफ्राबो थांजोब्बाय।
उम दा हारसिं जाबाय।
दा हारसिं जाबाय आङो।
उम
दुनायनि लाहार फाहारसो खालामनो सानबाय आं।
ए नै आहाबो थाग्रा खथायाव हाबफैबाय उम।
दा
थाग्रा खथायाव हाबनोसै‌ उम। उनदुनायाथ' उनदुयो।
ओंथ' आंनाबो बेनो उनदुनाय बेनो उनदुयि।
उम
सिखारबाय थानांगौ आंना नायबाय थानांगौना।
उम उम
गैया।
दासानदि बारा उनदुनो मोनाखै नामा?
ओमहो मोननाया मोनो उनदुबाथ' मोनो आमफायो आंसो उसुबिदा मोनो जेंना मोनो आरो।
उम उम बायसान्स नि खोथाना।
न्स माबानि थाखाय
उम
फ्लाङोबोना।
औ औ
फैफ्राङोबो।
उम
एसे माबा थाल लानानै।
उम उम उम उम जा गरम मोनदोंमोन आं। ओ जा था-थान्दा आराम मोन थारदोंमोन आं बाहेरायाव थांनानै नै सिङाव हाबनाय लोगो-लोगो ओरैबायदि गरम हाव हाव मोनखाबाय।
खथायाव-खथा सिङाव जाखायो माबा जा माबा जाखो
उम मा जाखो? गु रायलायबाय नामा? उम उम उम दे होमबा ओरै लाखिथ'नोसै आं।
औ दे दे ओम